हेलौ हेलौ
हेलौ
खोनायाखै? औ खोनाबाय।
आं खोनाबाय आं खोनाबाय।
मा खालामदों? आंबो खोनाबाय मा खालामदों?
नै गामसा गानदों।
हेलो
गामसा गानदों गामसा गामसा गानदों। गामसा गोथां बरनि। इंग्लिसाव मिनथिया।
आमफ्राय ओंखाम जाखांबाय?
ओंखाम जाबाय मोटोन ओंखाम जाखांबाय।
ओं मा ओंख्रै?
मोटोन मोटोन बो मोटोन बोरमा बेदर। बोरमा बेदर दालि।
ए गोथावमोन?
अ गोथावथार।
ए ओंखाम जाखांनानै मा खालामगोन?
ओंखाम जाखांनानै उन्दुगोन मुसारि खोंदों।
ओम बिसिना बखांबाय?
ओम सिरि जायगायाव रायलायनांगौ होनदों नामा फनखौ?
औ
दा मानसिफोर रायालायगासिनो दंङ।
लाइ जोंङो दा हरखाबाय नालाय बियो टुवेल्भ मिनिट जानांसिगोन खेबसेनो।
ए टुएलट' मिनिनानै ओमफ्राय हारसिंदां
औ!
ना दाना?
दानो ओमफाय नोङो नोंनि लोगोफोरखौ फोरोंदोंना फोरोङाखै?
फोरोंदोंमोनलै जायाखै।
ए
फोरोंदोंमोन।
मोजां मोजां मोजां रायलाय मोजां मोजां रायलाय। बिसोरो बुजिनाय।
ओम आं गरम मोनदों।
फांखा होआखै?
फांखा होदों। बोरमा बेदर जाबाथाय आथिङा माबा जायो आंना गरम जायो।
ओम
बेखौनो खोन्थानो होननानै फन हरदोंमोन आं।
उम
औ ओमफ्राय खनबोसे खनबेसे रायनो मोनबावो?
नोंङो नोंङो फन हरों आरो फन हरनो हाबावगोन आंनाव।
दायो हरसै।
औ दा टुवेल्भ मिनिट जाहोगोरदो।
ओमफ्राय दायोहाय दायो खनसेहरसै ओफाय जोबबाय?
सोंहरनांगोन।
ए खनबा होनदों नामा? ओम
फास टाइम रायलायदोंना आइदिया गैया।
ओम
मा मा रायलायनोंगौ। दा थिन मिनिट जाबाय होम?
उम
दसेबो सिरि थानो मोना मा मा रायज्लायनांगौ बेखौ रायज्लायबाय थानांगौ
नंगौ
उम
ए होमबालाय रायज्लायदो
बुजिदो नोंबो रायज्लायदो।
सरलपारायाव थांमारनो नागिरदों।
सोरो?
बिसोरो माबा मोना फेफला मोना।
थांगोन मोजां बिसनि गुमै फैबाथाय थांगोन।
बे आब' सासेनि गुमै फैबाथाय थांगोन आब' सा सासेनि गुमैैया डिउटिनिफ्राय ट्रेनावहाय थिनथायाव थिन थारिकआव गाखोगोननो थिन थारिखआव गाखोनाय ओ गाखोनायनिफ्राय ओमफ्राय माबायाव सफैगोन फास थारिखाव सफैगोन फास थारिकाव सफैखांनायनि उनाव न'आव सानसे रेस्ट लानानै नेक्स्ट दिनाव थांगोन अखानायै थांगोन।
उम आमफाय बे दा फन हरनाया बबेयाव माथो आं नागिरदोंमोन अफसनानो गैया। मबेल नाम्बार सेरनायनि दा नों आंनाव फन हरनाया
दङ नों थांनानै लांदां जायगा नुगोनना बेयावनो रे फन नाम्बार होनाय फैगोन फन नाम्बार होनो थिननाय फै गोन आमफाय बेयावनो नोङो फन नाम्बारखौ थुनानै कलखौ खालामनांगौ।
ओमफाय बे एफाव हाबखानांगौना मानसिया होमबालाय खोन्थाहरग्रोखानांगोन मानसिखौ।
औ
आंनाव‌ फन हरगासिनो
औ आं दा नोंजों रायज्लायखांनानै नों आंनाव कल बेेक खालामफिननो हाबावगोन नोंजों रायलाय खांनानै आङो माबानाव फन हरसै
जादोंना जायाखै बैना?
गथ'ना जायाखैलै जायाखै रोङाखैलै गथ'आ बानायनो रोङाखै। माबाखौनो फर्मखौनो फिलाप बानायनो रोङाखै। आमफाय दा माबायानो फ्रमानो माबायानो गेवला। मा होनोमोनलाय लिंकआ।
बानायनोनो रोङाखै बे बेखायनो नेट नेट प्रब्लेम जादों बे।
खोनाया
नेट प्रब्लेम जादों बे बेखायनो।
जानो जोंनावबोथ' गोबावजोंसो जादों दा।
दिनैसो फास्ट रायलायदों।
अ मालाया माहाजोन जाजोबबाय। खय तारिखहै उन लास्ट डेत आलाय लास्ट डेट आ माला?
लास्ट देट गैया जोबनाय जोब जोबनायनि गैया गावसोर रोंबासो जोबगोन दाब दानो जोबथ'नायनि माबा गैया। थागोन टु टु थ्रि मानसो थाबावगोन।
खालार गैया?
ओहो नै थाम दानसो थानो हाबावगौ।
मिन्थिथ'वा नोङो सम होनायजोंसो खोथा।
जिनै जिनै मिनिटआनो जाया माथो दाबो। जानो रोङा नामा बिदिबा?
जिनिग जोङो उम जोङो साननानै लायरायनांगौ जायो नालाय एखायनो जिनै मिनिट खौ थाब जायाबादि मोनो।
आमफ्राय बे माबाया मोसौआ मानो आइथिं थोंब्रै?
हो?
मोसौआ मोसौआ मानो आइथिं थोंब्रै?
बेलाय भगबानानो सोरजिनानै हरखानाय बेना आगथिं थोंब्रै होननानै।
अ माबा जायो सानबाय आं।
हा?
थाब थाब रायलायदो दे।
थाब थाब लायरायबाबो नोङो मिनिदा खाराना।
खारो
बेखौ माबाजोंसो लायरायनांगोन गोसथोनायफोरनोसो लायरायनांगोन बे एब्सजों।
ओहो बिदिबो लायरायनो मोनाना नोङो।
ए
मोजां गोथौ गोथौ खोथासो फोरोंनांगोन। होमबानो नोङो लायरायनायनि मा मिनिं थानो।
आंनो खोन्थायाखैनो माथो बिदि खोथाखौ।
आंबो दिनैसो फास्ट फनहरदों बिदि लायराय जा मिनथिबावा। जोङो जोङो नेक्स्ट प्रजेक्टनिफ्राय नोंनि प्रजेक्टनिफ्राय मोजां मोजां लायरायगोन।
हो आं बुजियालै इंराजिखौ।
नोंनिफ्राय नोङो आंनो कल नों आंनो फिन कल खालामफिनोबा मोजां टपिकआव लायरायगोन।
उम हारसासो बुजिसिगोन दां सासे हारसा लायरायगासिनो दं।
मिनथिया बे नों-नोंनि खाथियाव थानायनि लायरायनायखौ आंनो मोजां खोनाफैयाखै।
खुगायानो गोलाव गोलाव।
उम कलदा कलदा रेकर्ड जानानै थाबाय थाखायो हनै।
ओइसना
गोसो होनानै खोनासंखायो खोमा?
उम गाबोन माबा दं थिउसन दं?
औ
दाखालै लायिखौ माला लाफिननो नागिरदों?
नायनोसै एबारथ' बिसिना बन्द' मोनखाबायना आङो मालाबानि दिनावहाय खेबसेनो फुं बेलासि लेंहरनानै फोजोबगोन औ।
ए बेसोर फुावसो लाखासिगोन दा?
औ फुङावसो लासिगोन नयथानिफ्राय एगार'थासिम लानोसै फुङावहाय।
गु'निफ्राय जिसेसिम।
औ गुनिफ्राय जिसेसिम लागोन नै घन्टा। नै घन्था
ह ह ह
आमफ्राय ओमफ्राय माबाखौ आयदाखौ आङो इंग्लिस, साइन्स औ इंलिसखौ लागोनस सायनस -सायनस जों मेतस औ इंराजिखौ ला
रोङाबा मानो मानोथो रायजलायो बर' रोङाबा मानथो फोरोंनायदों।
ओमफ्राय माबाखौ समाज बिगियान ओमफ्राय बिगियान ओमफ्राय सानखान्थि बेखौ आङो लानाय नंला बेखौ बेलेग मास्टारखौ लाहोगोन
उम
ओमफ्राय आङो इंराजि, बड', हिन्दी बेखौ लागोन।
उम
जोंना मिनिट दा खारगासिनो
माने मानसिफ्रा दाना रायजलायै रायजलायै बिदि रायलायग्रा जालां जोबबाय ना ओंखायनो मानसिफोरखौ बर' रायलायनो फोरोंफिननाय बायदि मोनदां बुस्थुखौनो
औ
ओ
औ
मानसिफ्रा माबा जाजोबबायना गासिबो इंराजि सोदेर -सोदेर रायलायग्रा जाजोब्बाय ओंखायनो बिदि खालामदों बायदि मोनदां।
बेसिबां सम जाखो दा?
जि जाबाय।
हम
जि जि।
जि जाबाय आमफ्राय नोंनाव नों आंनाव फिन कल खालामफिन
दा हरला दा हरला।
खैथायाव?
दायो- दायो होरनोसै आंमाबआव थांबा। दिवथि थांबा।
दा नों रेस लागोन
अम
उम
माबानांगौ पबिनखौ फोरोंहरनां।
आंबो दसे थानानै ओंखाम जानोसै।
जादो आरो बारोता बाजियावसो दङ आं उन्दुगोन थाब
मुलि मुलि जाखांनानै ओंखाम जानोसै। र' थाइम जायाखैना थाइम जाबासो फोरोंहरनो मोनगोन।
दा सम जायाखैना टाइम जायाखै।
ओहो। सम जायाखै।
ओमबालाय माथो टाइम होनखो।
उम।
मानसिया माबाखौनो भुल खालामनाय थादों दाखालि बे फर्म फिलापखौनो।
लिरनो रोङाखै बियो मोजाङै फोरोंनानै हो।
बोरै फोरोङोबा् बिनि मबाइलानो खावसेयानो गाज्रि सिनायनो नागिरा।
होमबालाय बि बिनि हिनजावनाव बानायनानै हो।
बाद होदो बे माबाया फ्रमा गाबोनो माबागोन। नों नोंसिना गाबोन लिरा ना
जोंनिया जोंना दा एब एप्लिकिसन लिरनानै जोंहा मंगलबाराव हैयो जोंहा दा लाइजामखौ लिरनानै। मंगलबाराव जोङो। सहिखौ लायगोन औ।
गाबोन लिरगोन।
दा मोनायावनो लिरगोन आमफाय जोंहा राइटिं बेदआ जोंना रेडि जाखाबाय।
बेखौ माबानो हरदो बायाति्नो
औ लिरखांबाथाय हरगोन।
लासावनो बे लिरनानै माबाथोंसै मा होनदों मा होनदों जेबो नों निखौ मिथि
ओहो जेबो होनाखै।